हेल'
औ
हेलौ अ नोंथां
औ खोनादों औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां बुंनाय
अ नोंथांआ फ्रि दं ना
हेल'
खोनादोंना
औ खोनादों बुंनाय
अ नोंथाङा फ्रि दङना
औ दङ नोंथां
बिदिब्ला उम
नोंथांनिखौ मोजां खोनायाखैमोन एसे खोनालाय थांलाय बिदि जाबाय दोङो
औ खोनादोंना
औ दा खोनादों दे बुङो
औ अ नोंथांजों आङो फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावराय जागोनना
मानि सायाव नोंथां
फुन खायदानिसायाव सावराय नागिरदोंमोन सावरायजागोन ना
दे सावराय जागोन नोंथां बुंनाय
औ आ आयदायानो जाबाय जे जोंना जा ओ दा दोरोङारि मैगं थाइगं एबा दोरोङारि ओंख्रिनि अनगायैबो जोंना जा हाग्रायाव एबा मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगंखौ एबा ना गुरनाय हुदाया नोंथांमोननि ओनसोलाव दङना गैया इफोर फोरमायनो हागोन नामा
ना गुरनाय हुदाना नोंथां
औ
औ नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो बेदिनो ना गुरनायफोरखौ गोबां नुनो मोनो ना गुरनायाथ' बेयाव जोंनिया दुब्लि फोथारफोराव गुरनाय नुनो मोनो बेनि अनगायैबो दैमाफोरावबो गुरनाय नुनो नुनो मोनो आरो जोंनि साखाथियाव दंग' दङ बे दंग'आवबो जोङो ना गुरनायखौ नुनो मोनो आरो ना गुरनाय बुङोबाथ' बेवहाय ना गुरनो थाखाय जोंनो बायदिसिना आगजु नांगौ जायो। आगजु हिसाबै जों बाहायो जेनेबा जेखाइ फोरखौ बाहायो। जेखाइफोरखौ बे औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो बेयो। बेखौ औवानिफ्रायनो बानायनानै आरो जोङो खबाय नांगौ जायो ना लानो थाखाय। बे खबाइफोरखौबो औवाफोरनि निनो बानायनाय जायो। बिदिनो जोङो ज'-ज'यै जों ना गुरनाय फोरखौ नुनो मोनो। ना गुरखां ना गुरनायाव जोङो नाय हिसाबै जोंनि जायगायाव मोनो जेनेबा सेंना, गोरिना बोथिया ना आरो बिदिनो सिंगि, मागुर बायदि रोखोमनि नाफोरखौ मोननो थाङो आरो जोंनि जायगायाव बिदिनो। नोंथांमोननि जायगायाव मा मा नाफोर मोनो एबा माबायसा नाफोरखौ गुरनाय जायो माबायसा हमो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
बा नोंथां। ओ बे जोंना ना गुरनाय हुदा एबा ना हमनाय हुदाथ' गोदोनिफ्रायनो दङ नङाहोमबा। दा नाथाय दानि समाव बांसिनखौनो खम बिदि गुरनो थांनाय बा हमनो थांनायखौ नुयो। दानि समावथ' बां सिनानो बायदिसिना दैखर हाखर बायदिसिना जावना लानाय एबा बेवहायनो ना फिसिना जानायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय गोदोनि समाव जेरैबायदिहाय जेखाइजों, फल'जों, जेजों बेफोरबायदि नुबोदों बे दासिमबो दंङ। अब्लाबो दानि समाव जोबोद खम नुनो मोनो आरो। दा जोंनि ओनसोलाव बायदिसिना हाग्रानि ना मोनो जेरैबायदिहाय ओ फिथिग्रि ना, सेेंना, गोरि ना, मागुर ना, स'ल ना, बालाबाथिया बायदिसिना ना मोनो हाग्रानि नायाव। ओ दा लोगोसे बेखौबो बुंनांगोन जे जोंना बे हुदाया थानांगौ अरायबो मानोना हाग्रानि नाखौ एबा हाग्रानिफ्राय जोङो मुवा बिदिनो जानाय मुवा नागिरना जाब्ला जोङो जेबो खहा जाया एबा देहा यारिनि थाखायबो एसे मोजां एबा मोजाङनो होनजायो लोगोसेनो दानि समाव ना बायदिसिनाखौ थ' जेरै हाखर बायदिसिना फिसिनानै हाखार बायदिसिना होनानै फालांगि खालामनायखौ एबा जोंफोर बायना जानाय खौ नुनो मोनो नङा होमबा। बेफोरो मालाबा जोंनि देहायारिनि थाखाय जोबोद गाज्रि जायो एबा बायदिसिना थायरड बायदिसिना एबा बायदिसिना जोंना बेमारा जा- जानाय जानायनि सायावनो जायो नङा होमबा? बिनि थाखायनो ओह जानाय लोंनायनिफ्रायनो जोंना बेमार-आजार जानाय नुयो। बेनिखायनो जेसे बांनो हायो जोङो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनाजानांगौ दा ना- नानि अनगायैबो जोंना जेरैबायदिहाय मिथिंगायाव मोनो जारि बिलाइ मानिमुनि खलम मैगं लोगोसे बिदिनो फाथो बायदिसिना बेफोरखौबो जोङो दिंखिया बेफोरखौबो जोङो माने माने हाग्रानिफ्राय एबा मिथिंगानिफ्राय ओ जानांगौ एबा जानाय हुदाखौ लाखिनांगौ आरो नोंथां ।
नंगौ नोंथां थारैनो ।
औ दा दावबो बिदि गोदोनि सम बायदियैनो बिदि मैगं माइ संनाय जायो
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांनि औ जायगायाव थानाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बिदिनो गोबांखौनो जोङो मैगं-थाइगं आ नागिरना जानायखौ नुनो मोनो । मैगं-थाइगं बुङोब्ला जोङो मिथिंगायावनो बे दङ जोंनिया हाग्राफोराव जोङो मोनलाबायो बेखौ जेनेबा आ जोङो बै था थास'फोरखौबो मोनलाबायो थास'आबो थ' बे मिथिंगायावनो जेनेबा बेखौ गायनानैबो मोनो आरो गाया ला लासेनोबो जोंनिया बेफोरो हाग्राफोराव रज'नानै थायो आरो बैफोर रज' जनाय जेनेबा थास'नियाथ' जोङो आथें आरो लोगोसे बिबार बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो । बेफोरो जोंनि ओनसोलाव गोबाङैनो जानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो हाग्रानिफ्राय मोननाय बुङोब्ला बेवहाय जोंनिया औ खोमा बिबार जेनेबा खोमा बिबार बुङो बेखौ हाग्रायाव बेनि बिल माने बिलाइआ मानसिनियाव नांबाथाय बियो मानसिनि मोदोमाव जोयो आरो नोंथां । आरो बैनि बिबारफोरखौ बो जोङो बिदिनो बारिफोराव बेखौ नागिरनानै जानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो बोथोर लानानै जोङो दिंखिया दिंखियाखौबो जानाय नुनो मोनो नोंथां । खोनादोंना नोंथाङा? औ बिदिनो बायदि रोखोम दङ मानसिफोरखौ जोङो बैफोरो मिथि ओ मिथिंगानि मोननाय ओ मोननाय जेनेबा मैगं-थाइगंफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि जायगायाव आरोबाव बेनि अनगायैबो माबाफोर औ मिथिंगानिफाय मोननाय ओ जानाय लोंनायफोर दंबावो नामा?
ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोबोद दोङो नङा ओमबा ओ थेवब्लाबो जेरैबायदिहाय जोंनि देहायारिनि थाखाय मोजां जो एबा मोनि जे मैगं जेरैबायदिहाय आ जोङो थालिर बायदिसिनाखौथ' थालिर जों गावबा गाव न'खरफोरावनो गायनानै लायो नङा होमबा? थालिरनिफ्रायबो जोङो जेरैबायदिहाय ओ ओ गासै थालिरनिखोबो जाजाया बे अब्लाबो ओ थालिरनि फस्लाजोंबो जोङो मैगं जायो आरो नोंथां लोगो से ओ थालिरनिफ्राय फिथाइनि फिथाइखौबो जोङो फोमोननानैबो जायो एबा संनानैबो जायो बेफोरखौ मुलि होनाय जाया नालाय मुलि बायदिसिना होनाय जाया । बेनि थाखाय ओ जोंनि देहायारिनि थाखाय बेफोरो जोबोद मोजां आरो नोंथां । फिथाइफोरनि बेलायाव बुंनो थाङो ब्ला जोङो उदै समाव ओ मिथिंगानिफ्रायनो बायदिसिना फिथाइ ओ नागिरनानै गायोमोन बेफोर बेनि थाखा फोरो जोंना देहायारिफोराबो मोजाङै थायोमोन नाथाय ओ फिथाइफोरखौ दानि समाव ओ एसेबां सिनायला एबा ओ आथिखालाव जोबोद बांसिन मोनोमोनबाबो दानि समाव ओ एसेबां ओ मोननो थांलिया नालाय बेनिखायनो ओ जोङो ओ बांसिन बायना जायो एबा न'खरावनो फिथाइ सामथाइ जेरैबायदि हाइ थाइजौ खान्थाल ओ समजों लोगोसे नालेंखर बायदिसिनाखौबो ओ जों जोंङो जानो हायो आरो बेफोरखौबो जोङो मिथिंगाखौनो बुंजायो एबा न'खरावबो गायना। लानायावबो बेखौ मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि जायगायावबो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि खान्थालफोर । खौ जोङो बोथोराव जानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो खान्थालाव। आवनो थानाय जेनेबा सिंङाव जोंनिया खान्थाल बेगर थायो बेखौबो जोङो गोबाङैनो बायदि रोखोमै मैगं संनानै जानायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो आरो जोंनियाथ' । फिथाइ सामथायाइ बुंङोब्लाथाय मिथिंगायावनो जेनेबा। थायसुम बायदिफोरखौबो न'आव गायनानै। जानो हायो मानो होनबा जोङो न'आव। जानोल' गायबाथाय जोंथ' बेफोर मुलिफोरखौ बाहाया नाथ नाथाय जोङो जायफोरा। बिदिनो जेनेबा फाननो थाखाय बा फालांगिनि थाखाय उम मैगं थाइगं गायो। बैसोर माने। एसे मुलिफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो
सानो औ जोङो न'खरफोरावनो जेनेबा जेसे हायो बैदि मैंगं थाइगंफोरखौ फोनानै गावनो ओ जानाया साबसिन होननानै सानो मानो होनबा बेफोरो दानियाथ' मैगंफोरखौ बाजारफोराव। बायना मोननाया जोंनिया गोबां रासायनारिक। हासारफोरखौ बाहायो बेफोर देहानि थाखाय खहा होननानै सानो आरो नो। नोंथां नंगौना नोंथां?
अ नोंथां नंगौ।
उम
औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोंना समाबो लासै लासै जानानैनो फैबाय। बिदिब्ला नोंथांनिफ्रायबो आं थिनो मोनबाय जे नोंथांमोननि मिथिंगायाव माबोरै मोनो एबा। मिथिंगानिफ्राय नोंथांमोना मा मा जायो गोदोनि समनि । बायदियानो नोंथांमोनाबो सोलिगासिनो दङ आसा खालामो सोलिबाय थागोन होननानै। ओ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। ओ बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।